हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों ना?
औ खोनादों।
औ दे होनबा जोङो ओ एसे सावरायलायनि जोङो जेरै जोङो बर'फोरा बा बर' हारिया माने गोदो-गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनाय ओ मा खासे खान्थिफोर दङ जेरै ना ओ जु जुनार बेफोरनि सायाव एसे सावरायलायनोसै नोंथां।
जागोन नोंथां।
औ होमबा नोंथाङा एसे ओ गिबियावनो एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
जागोन नोंथां। मैहुर खालामनाय खान्थिफोरखौ औ खोनादों नोंथां
औ दे
खालामनाय खान्थिखौ आं एसेबां मानि बारा मिथिनाय जाया थेवबो गोदो हिसाबै बरफोरा मैहुर खालामनायानो मोनसे खान एबा मा मोनसे हुदा आरोखि हुदा बरफोरा आथिखालाव गैबाबो माने सिगां समाव जे बरफ्रा मैहुर खालाम खालामनायखौ मोनसे जेरै आबाद मावनायफ्राबो मोनसे खान्थि बायदिमोन थिग बेबायदिनो बेखौबो मोनसे मैहुरखौबो लाफानानै बरफोरा नै बै समाव रायजो जाबोदोंमोन जेरैबायदि ओ नाहा मै हा ना हमहैनाय दं बि बफोरबायदि खालामनाय आरो जिब-जुनार बायदि बुथारनानै जानाय हाग्रा बंग्राआव बेफोरनि गेजेराव आरो बेबाददियैनो माखासे जोंनि जिउ खुंनायनि राहाखौबो बै समावहाय माने बरफोराहाय खालामबोदोंमोन होननानै आं एसे माने मिथिबोदों जेरैबायदि जोनि बरफ्राहाय ना सारनानै ना हमनानै बेफोरखौ फाननानै जिउ खुंनाय आरो लोगोसे माखासे जिब जुनार जेरैबायदि हाग्रायावहाय माखासे जाजाग्रा जिब जुनारफोर थायोना नोंथां बेफोरबायदिखौबो माने लायनानै माखासे ओनसोलफोरावहाय माने बेफोरखौ माखासे फाननानै जिउ खुंनायनि राहा आरो बेखौनो गावबा गावनि नखरनि रांखान्थियारि मुलाम्फायावहाय एसे बाहायनाय नुनो मोनोमोन। आरो खोनानो मोनोमोन दा आङो एसेबां मैहुर खालामनाय आदब फोरावहाय आं बारा मिथिनाय जाया नोंथांनिफ्रायनो एसे आं खोनासंनानै लाग्रोबावनोसै नोंथाङा एसे फोरमायदो
औ दे होमबालाय आङो आंबो बिदिनो माखासे आंनि
ओ बरफोरा गोदो गोदायनिफ्राय फ्रायनो जेरै मैहुर खालामनानै जानाय हुदा दङ बे माने बांसिन
अब्ला जयैनो माने गामिनि जयैनो बिदिनो लोगो नांनानै जोङो नाहा मैहा थांनाय बा बायदिसिना बिदि मैहुर हाग्रायाव मैहुर खालामहैनाय बेफोर हुदाया दङ ओ जोङो गिबियै बेफोर मैहुर खालाम जानाय ओ जिब जुनारफोर होनोब्ला जों
नेवलाय जहा मालाय
नंगौ
जोंनि जायफोर नाफोर बायदिसिना बायदि रोखोमनि ना बेफोरखौबो जोङो ओ बिलोफोराव बा दैमाफोराव थांनानै गुरहैयो थिग बेनि गेजे गेजेरावनो जोङो ओ हाग्रायाव मोननाय जिब जुनार होनोब्ला ओ अमा अमा आरो मैखौ जोङो हो बैफोर आं गावसोरनो ओ बानायनानै लायोमोन आरो बेफोर आगजुफोरा जाबाय जोङो माखासे जे थायो बे जेखौबो जों गावनो बानायो ओमफ्राय बोरला थिर लायो बिनि उनाव बाथुल बेफोरबायदिनो ओ लावथि बा थखनफोर लानानै जोङो ओंखारलाङो मैहुर खालामनो। हाग्रायाव बेनि उनाव जोङो खौ सङो बा नागिरो हाग्रायाव होनानै जोङो, होसो ओ गिबियावनो जोङो जेबो सायो बे जेखौ जो फारसे थिं सानानै जोङो ओमफ्राय माखासेया गुबुन मोनसे ओ दिग सिंनिफ्राय होबोयो माने हाग्राखौ हाग्रायाव हाबनानै होबोयो ओमफ्राय जेब्ला बै जे साना दोननायाव माखासे मानसिफोर नेनानै थाखायो। जेब्ला बै अमा मैफोर फोरा खारबोनानै जेयाव नाङो अब्ला बेखौ बुथार ओ खाथियाव थाग्रा ओ फोरा बेखौ बुथारो आरो बुथारना लाबोनानै बेबायदिनो न'आव लाबोनानै ओ बेदरखौ दाननानै। माने जायफोरा थांदोंमोन बा होनो थांदोंमोन बेफोर ज'यैनो समान समानै राननानै जायो आरो, बेफोरखौ आरो लोगोसे जोङो सेसा जाहा मालाय आरो बनहाफाफोरखौ। खौ होनो थाङोब्ला। जोङो नाथाय बेखौ जियाव जोङो। जे सानाय जाया जोङो बेखौ। बोरलाथिर बा बाथौ थखन बायदिसिना लानानै जोङो थाङो ओमफ्राय बिनि हाग्रायाव थांनानै बेनि थाग्रा खुलिखौ बेखौ जोङो संहोयो संनानै जोङो बिदिनो जों नुयोब्ला बे जायगायावनो बिनि थाग्रा खुलियावनो जों बेखौ बुथारो बुथारनानै बिदिनो न'सिम लाबोनानै जोङो बेदर दाननानै जोङो खौ राननानै जायो। थिग बेबायदिनो माने गोबां खान्थिफोर दङ आरो बेबायदिनो बैफोर मैहुर खालामनानै जानाय बेदरफोरनि बेलायाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो। जोङो बै फोर हाग्रानि बेदर फोरखौ माने बोसोराव खनसे जानांगौ होननानै। जै बोसोराव खनसे जोङो बै हाग्रानि जिब जुनारनि बेदरफोरखौ जों जायोब्ला माने जोंनि देहाया राफोद जायो होननानै बे मोनसे जोंनि गोदोनि फ्राय खुगा खुगा सोलिबोनाय बा जोङो खोनानो मोननाय आरो फोथाइनाय बे दङ आरो, जोंनि गेजेराव बेनिखायनो जोङो बोसोरफ्रोमबो जोङो माने जेब्ला मेसें बोथोर मोनफैयो अब्ला जोङो बै जिब जुनारफोरखौ नायगिरनो ज'यैनो हाग्रायाव ओंखारलांनानै नायगिरना लाबोनानै जोङो जाफैयो। बेबायदि नोंथाङा बो थांफेरबाय नामा बेबायदि मैहुर खालामनोफोर?
अह नोंथां।
थांफेराखैना?
अ थांफेरनाय जायाखै।
औ होमबा थेवबो गोदोनि मिथिनाय बा नोंसोरनि खाथि खाला ओनसोलाव बेबायदि हाग्रा दङ ना गैया बा मा मा बेबायदि जुनार मोनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
जागोन नोंथां
औ
ओरैनोथ' जोंनि खाथि खालायावहाय हाग्राफोरा खाथियानोखा नोंथां दा सिगां सम समफोरावहाय जोंनि गामियारिनि सुबुंफोराबो माने बै हाग्रायावहाय ओ माखासे जिब जुनारफोर नुयोबा माब्लाबा ओ बिदि बिदिनो नेवलाय नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों बेफोरखौ हमनानै लाबोनानै मालाब बा खाथि खालानि हाग्राफोराव बिदिनो आरो बर'फोराथ' बेफोरबायदि माखासे बुथारनानै जानाय माखासे नेमखान्थिफोर बायदि दंखायो ओरैनो अमा हाग्रानि अमा नुयोब्ला माखासे बुथारनानैहाय लाबोनानै गामियावहाय माने ओ दखान बाजाराव फानथिंबा एसे एसे माने मा होनो दाय जायो नामा ना सुबुंफोरा सोरबा फोर नुयोबा पुलिस आर्मिफोर दा थिग बेबादिनो गामियारि नंगौ गामियारि ओनसोलाव लाबोनानै गामियावहाय माखासे ज' ज'यैनो सोर ओ खबर होलायनानै माने सोर सोरबा बिदिनो लांफैलायो माने गावजों गाव जालाय लायो। माने बेफोरखौ मानि बिसोरबो जेनेबा ओरैनो लांफैनाय बादि जाला जेनेबा बायनानै लांफैसै गामियावनो खबर होलायनानै गोदानोसै बेबायदि जानाय हुदाखौ आङो एसे नु गुदुंमोन माने हाग्राफ्राव थाङोबा लायक लाबोनाय आरो सिथारनानै जानाय ज' ज'
औ नंगौ
बेबादिनो गोदो नि खान्थिफोरखौहाय जेरैबादि मैहुर खालामनाय जोंनि बर'फोरा दासिमबो गामियारि सिङाव गैद्राया नङा दा सिमबो एसे एसे ह दा बे बिथिङावहाय जोंनि गामियाव थाग्रा सुबुंफोरा बांसिन आबाद मावनायजों लोगोसे मैहुर खालामनाय बे थाफाखायो आरो बेबायदिनो
औ नंगौ नंगौ नंगौ औ औ नंगौ नोंथां। औ आबोद ओ बेबायदिनो आरो जोङो ओ माने मैहुर खालामनानै जानो मोजां मोनो ओ जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजैमोननिफ्रायनो जोङो मैहुर खालामनानै जाबोनाय हुदैया दङ थिग बेबायदिनो जोङो दासिमबो माने बोथोर सफैयोब्ला जोङो खोनसे ओ बयबो ज' जानानै जोङो हाग्राफोराव थांनानै मैहुर खालामनानै लाबोनानै जयैनो राननानै जालायनाय हुदाया दङ आरोना नोंथां। बिनि अनगायै ओमफ्राय जोंहा ओ ना ओ ना मैहुर खालामनायबो हुदा दङ जोङो माखासे समाव ओ ज'यै ज' ज'यैनो ओंखारनानै जोङो ओ बिलोफोराव जोङो फल' फल'जों जोङो ना जोबो ओ लोगोसे जे जों आस्रा जेफोरजों ओ सारो उम बेबायदि जोङो ओ माखासे आइजें आयलाफोरजों आयला आइजें आयलाफोर बाहायनानै जोङो ओ नाफोरखौ हमनानै लाबोनानै ओ बायदिसिना ओ मैगं थाइगंफोरजों जोङो संनानै माने जाफैयो आरो बेबायदि। औ नंगौ।
बेबायदिनो औ जागोन दे आरो उननि समाव दे नोंथां उननि समाव आरो लोगो मोनज्लायगोन दे दे नोंथां।